हेल नोंथां
अ नोंथां
अ
फोरबोनि सायाव ओ बाय खोना माबायाखै नेटवार्क अ
औ दे खाबाय दे उ
औ
ओमफ्राय सावरायनैसि ना?
जे बै
औ
नोंथांमोननिखि बैसागो फोरबोआ मारि? फोर्बोखौ मारै फालियो?
औ
फोरमायनो हागोन।
फोरेंनि औ औ आं फोरमायनोसै ना
औ
ओरै नोथ जे ओ बयनि रंजाथाइ फोर्बो होनोब्ला बैसागुखौनो होननानै जों मिथियो नंङा होमबा?
औ औ
ना?
औ नोंथां।
दा उम बैसाग जों बयनिबो गोसआवहाय बे बैसागु फोर्बोआवनो जों बयबो माने मोनसे गोदान सिमां मिजिं जों हमनानै लानो हायो बै ओरै नोब्लाथ जोंनि बैसागु आवहाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेबायदिनो जायोमोन ना जोंनियावहाय बेबाय दि एसेबां नुनो थांङा। ओरैनो बैसाग
औ
फोर्बो आवहाय जों माने बैसाग मासनि से दाननि ओ से अक थि सान बेवहाय जों संख्रान थि होननानै बुंङो। बे सं उम माखासे हाग्रायाव मोननाय मेगं थाइगं जेनेबा गो खा गोखै बेफोरखौ खा खांनानै जेनेबा
औ
अमा बेदरफोरजों बा दाउ बेदरफोर नानै होननानै बुंङो जायखौहाय जों बेखौ जायो आरोखि आ
औ
माखासे बेखौ जायोब्ला ओ जोंनि जे माबाफोर सानाय सु नाय बा रग बियादि दंङब्ला बेफोरो मोज जां जायो आरो सिगां स महाय माने फैबाय थानाय समाव हाय माने जों बेफोरबायदि रग बियाद जों हाय मोगा मोगि जानाङा होननानैबो जोंहा फोथायनाय दं आरोखि बे गोखा गोखै जानायाव। ओरैनो गो खा गोखै मैगं थाइगं होनोब्ला जों बांसिनखौनो जेनेबा फमबाय सिब्रु बिदिनो लाफा सायख राइद दों बिजौ बेबायदिनो हाग्रायाव मोननाय खारौ खान्दाय बिजौ बेबायदिनो गोबां दं आरोखि बेफोरखौनो जों गोखा गोखै होननानै थियो। बिनिफ्राय अ खानायै बैसागु जायो अब ब्ला मोनसे
औ
बै बोसोर गोदाननि मुङावहाय आंनि थाखायाव आरज गाबो आरो बे दिननि फ्रायनो जोङो बयनिबो नखर नखर थांनानै जे सेंग्राफ्रा ज ज बोराय बुरै गावबा गाव माने सम समाज समान बैसोनिजों ज जानानै बैसागु रंजा बेफोरबायदिखौ खालामो आरोखि। नोंसिनिजों माबायदि खालामो? जेनेबा बैसागुआवहाय माबाय दि रंजायो माबायदि फालियो बेखौहाय नों एसे फोरमायदो।
औ बैसागोनि लास्ट माबायाव
उम।
माने फास्थ बैसागो माबा गिबियावनो फास्ट माबा मोसौ थुखैयो
औ औ
औ ओमफाय बेयाव मायबा मायबि
बे मोसौखौहाय माबायदि थुखैयो एसे
औ फार्स्टआवनो गिबियावनो माबा थाराय दिग्लिकुयै थिन होननाय मोनसे माबा ओमफाय फान्थाव रा माने लाव ओमफाय हालदै बायदिसिना खाङो गिबियावनो खां नानै ओमफाय बेखौ खानसे दोननानै बिनि अखानायै ओ माला मामै बानायो आरो
उम
बेनिफ्राय मोहौखो बे थारायफोरजों होनानै दैमा एबा हाखरफोराव लाङो थाङो
उम उम
ओमफाय हाखर दैमाफोराव ओरैनो फुजा होनानै थुखैयो आरो
औ थुखैनानै लाब
ओ थुग खुैनानै दुब्लियाव होबाय होना बेफोर माबा माबि खांनाय बुस्थुफोरखौ होना होन सारो आरो मोसौखौ बिनिफाय हांगार लायो लाइ बिलाइयाव बेनिफाय मोसौनियाव फोनो आरो फथा
औ औ
बिदिनोसै बेनिफायनि अखानायै एक थारिखाव गथ गथायाइ बा आबै आबौखो खुलुमनो थाङो आरो ज ज एक थारिखयै सोरबा सोरबा आरो नखराव फु जा होयो गामियाव बिदिनोसै
नोंगौ बे मोसौ थुखोनायाबो मोनसे एंगार हायै बैसागुजोंहाय
औ
जोंनि जोंहाय बेबायदि गैया आरोखि बेखायनो आङो बेखौहाय बुङाखै
औ जोंनिथिंजाय दोङो नोंथां
फा बिजाब हुम बिदिनो गान दंलाय लायोमोन नङा होमबा मेथाइ लावजाब फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनलायनाय
औ बिदिनो
हांगारफोरखौहाय सिगां फुनग्रोनानै जेनब सिगां फुनग्रोयो ना उनावहाय फुननाय जायो बे हांगारखौ दि मोसौनियावहाय फुनो बेखौहाय अ उनावहाय बेनिफ्राय
ओमफाय
बेनिफ्राय सिनियावहाय ओमफ्राय
जोंनि जिं सातदिन सातदिन फालियो बैसागोखौ औ
उ
बेनिफ्राय साददिना जोबखांबा मोसा सानाया बोय नो माबा फुजा जायो बाथौ फुजा सागोननि ख सप्तासे बा सप्तानै सानानै बैसागु फोरबोनि फुजा जायो आरो गामियाव नोंथांमोननिखि फुजा जायो ना जाया फोरमायनाय एसे
औ नंगौ जोंनिजोंहाय फुजाखौहाय आं दहाय होनखादोंना जेनेबा बैसाग साग दाननि से अक्टआवनो गामियैनो ओंखारनानै जोंना मन्दिरावहाय आहुथि सावो आरो बेनि फ्राय ओन्दैफोरा गेदेरफोरखौहाय खुलुमो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय बोर सारस्रियो बेबायदिनो बे बैसाग मासनि से अक्टआ बेयावनो जोबो आरोखि ओमफ्राय बेलासि बेलासि एहालागै रंजानायखौ जागायो जेनेबा बिनि नखर बैनि नखर बेबायदि ओरैनो नोंसि निजोंहाय बैसागु जे रंजानाय बे बैसागु रंजानायावहाय
औ
जे बर'फोरनि दोरोंआरि दामजु जेनेबा खाम, सिफुं आरि बेफोरखौहाय माबायदि बाहायो एबा बाहायला नामा बेखौहाय नोंसिनिजों एसे
जोंनिथिं जोंनिथिंजाय खाम, सिफुं बाहायो
उम
बाहायनायालाय खाम, सिफुं सेरजा
उम
उम
जोंनि जोंहाय बेफोरखौहाय दा जोंनि ओनसोलावहाय बाहायो आरोखि गामि फोरावहाय खिन्थु जों ओजोंनियावहाय गा जोंनि गामियावहाय बेफोरखौ बांद्राय बाहायला आरोखि बांद्राय माने बाहाय थायनायखौनो नुनो थांला आरोखि बांसिन दा माखासे ओरै मा होनो बक्स बेफोरखौ लानानै दामग्रा देग्रा बेफोरनि अनगायै बे बक्स बेफोरखौ लानानै बांसिन रंजानाय साउन्ड सिस्टेमखौ लानानै बांसिन रंजानायखौ नुनो मोनो आरोखि
औ जोंनिथिंजाय बिदि गैया बेलेगाव दोङो दोंनाया जोंनिथिं बे माने जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरदि होआ आरो
ओम
ने खाम, सिफुंनि अनगा बेलेग बक्सफोर ओ माबानो होथआखै जोंनि माबायाव आरो
ओम नंगौ थारैनो नोंसिनिजोंहाय दासिम बेबायदियैनो सोलिनाया जोबोद देरगाथाव बाथ्रा नङा होमबा?
औ
जोङो बेफोरखौनो जों बाहायलांबाय थानांगोन ओ से उननि मानसिफोरा मिथिलांगोन माबायदि जेनेबा रंजाबोआमोन गोदोनिफ्राय। आरो माबायदि रं जालांनांगौ बेफोरखौ माबोरै दामनांगौ आरि नांगौ बेफोरो यो जोंनि एंगार हायै मोनफा मोनफा दोरोङारि दामजु। जु बेफोरखौहाय बेफोरनि गोनांथिफोरखौहाय होमबासो मिथिगोन नालाय।
औ
ओरैनो जोबोद मोजां मोनदों नोंसिनिफ्राय बेखौहाय बाहायबाय थायो होननाय मोनथिनानै। होमबा दोनथ दोन थलायनोसै ना?
दे नोंथां औ दे दे।